खोनादों ना
औ खोनादों
अ गोजोन बेलासे नोंथां
औ नोंथांसिमबो गोजान बेलासिनि गोजोन हामलायना हरनाय जाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो अ नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां
आयदायानो जाहैबाय आथिखालनि थासारि बा समाजारि बिजोंनि सायाव जोङो सावरायनो सानदोंमोन आरो आथिखालाव माबायदि जादों बा मा थासारिया बांसिनै गोसारगासिनो दं समाजारि बिथिङाव बा लाइमोनफोरा समाजारि बिजोंंनि गेजेरजों जों माबायदि थांगासिनो दं बा आथिखालाव माबायदि सोमजिगासिनो दं बिनि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां
औ नोंथांनि आवाज खौ एसे खम खोनानो मोननाय जादों एसे गोसोयै खोनाबावगोन नामाथाय
नोंगौ नोंथां माने मालाबा समाव बिदिनो लासै खोनायो आं माने मबाइलखौ खाथियाव लानानै नोंथांजों रायज्लाय हरगासिनो दं
औ औ खोनादों ओं
औ नोंथाङा आं बुंनोसै नामा सिगां
दे
औ नंगौ नोंथां माने आथिखालनि थासारि होनोब्ला जों माखासे नुयोब्ला माखासे लाइमोनफोर बा जोंनि फरायसाफोर बा जोंनि ओनसोलनि माखासे लाइमोनफ्रा खोब माने सानस्लाबनो हायो बा माखासे साननो हयै माने फरायसाफोरा गाज्रिजों थांगासिनो दं बा जों नुनो मोनगासिनोबो दं। बैफोरखौ जों होबथानो थाखाय बा जोङो औ नोंथां बैफोरखौ होबथानो थाखायबा जों साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरि सा- फ्रोमबो जोंनि समाजारि समाज सिबियारि बा साफ्रोमबो माने साननो हनो गोरों फरायसाफोरखौ लानानै जोङो माखासे जायफोर फरायसाफोरा गाज्रि लामासिम थांदों बा माखासे थांथावै जायगायावबो थांदों बै फोरखौ जों होबथानो थाखाय मोनसे राहा लानांगोन बा जोङो सावरायनांगोन बा जोङो सावराय नायनि गेजेरजों मोनसे माबा लानांगोन हाबाफारि लानांगोन बा जोङो माखासे बैफोरबायदि जेंनाफोरखौ खौ फोजोबनो थाखाय बा जोङो माबायदि खालामोबा नाथाय जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनानै बा जोङो माखासे जेंनानि जेंनाखौ नायनानै जोङो माबायदियै बोस्रांनो हागोन माबायदि खालामोबाथाय जोंनि नि थाखाय साबसिन हामसिन जागोन बा जोङो बैबायदि जेंना बा आथिखालाव जाबाय थानाय मा खासे बुंथाव जायै जेंनाफोरखौ जोङो माबायदियै जों फोजोबनो हागोन बा माबायदि दि माने बोखारनो हागोन बैखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो राहा लानांगोन बे जों आथिखालाव बांसिन नुयो माखासे सोरजोंबा खारनाय औ नोंथां माने सोरजोंबा खारनाय सोरजोंबा माबेबा जायगायाव थांहैनाय बैफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय मोनसे माने जोंनो लाइमोनफोरााबा मा जोंनो माखासे फरायसा लाइमोनफोरा जों बैफोरखौ होब थानो थाखाय जों गोख्रों राहा लानांगोन बा जोंनि लाइमोनफोराबो माखासे बिथिं फोराव गाज्रि लामाजों थाङो बैफोरखौ जों लाइमोन फरायसाफोर गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोर बा जोङो माखासे बिथिंफोरनि हाबाफारियाव मिथिग्रा सुबुंफोरा बैफोरनि याव माने नोजोर होनांगौ नोजोर होनायनि गेजेरजों जों माखासे ओनसोलनि बा समाजनि माखासे जेंना बा आथिखालाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ खौ जोङो फोजोबनो थाखाय मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों जों हाबा लानांगोन आरो नोंथां नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर नोंनिफ्रायबो बुंनो माबाफोर सानदों नामा माबाफोर बेनि सायाव माबायदि खालामनाया राहा जागोन बा जोंनि थाखाय मोजां
जेरैबायदि नोंथाङाबो जोबोद मोजां खोथाखौनो बुंलांदों आंबो बेयावनो ओ फंनैसो दाजाबदेरनो सानदों आरो ना जेरै जोंनिया ओ माखासे नुयोब्ला जोंनिया माने माखासे फरायसाफोरा माने फरायसा साफ्राल' नङा माने माखासे लाइमोनफ्रा माने माखासे गाज्रि लामायाव थांनो नांगौ बे थिगानो नाथाय नैबफोरखौ होबथानो थाखाय जों माने गिबियावनो जाय लाइमोनफ्रा माने फरायालासिनो थादों उन्दै समनिफ्राय लेखा फरायलासिनो थादों नैबेफोरखौ माने गिबियावनो जोङो ओ फरायहोग्रोनांगौ आरो ना नै बिदि थानो थाहोयि खालामनांगौ औ खोनादों ना नोंथां? औ औ माने बेबायदि खालामोब्ला माने फरायनायाव मुखुब थायोब्ला माने ओ आरो बबेबादि थांनाय नङा आरोना नोंथां जाय जुदि सोरबा सासेया जुदि बेबायदि लामायावबा गा रजि मुवा बेसाद लानाय मानायनि बेफोरबायदि लामायाव थाङोब्ला माने बियो उनावहाय माने गावनि गावजों लोगोसे माने गुबुनखौबो जोंना लांफानाय थानायखौ जों नुयो आरोना गिबियावनो जों माने बै जाय मानसिया लादों माने बेखौ जों होबथाग्रोनांगौ आरोना
ओ बेखौ होबथानो हायोब्ला जोंनिया माने माखासेयाबो माने बेजों उन उन खारफानायखौ जों माने बन्द' जालांगोन बा बेबायदि लामायाव थांनाया जोंना स्टप जानानै थालांगोन आरो आरो नोंथाङा जे दहाय बुंदोंमोन नो गुबुनफोरजों खारनाय मानाय नैफोरनि बागै आरो ना
ओ बेबो नंगौ बेबो माने जोंनि समाजाव गोबां जाफ्लेबाय थानाय जों जाथायखौनो होननांगोन माने ओ गिबियावनो जोंना नैबेयो माने फ्राय जालाङो जोंना ससियेल मिडिया नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
मिडियानिफ्राय जालाङो जों माने ससियेल मिडियाखौ मायाव बाहायनांगौ माबोरै बाहायनांगौ नैबिनि गियाना माने गैयिनि थाखाय माने माखासे बाहायनाङि बेसादाव बाहायनानै नैफोरबायदि जाथाया जालाङो आरोना ओ गिबियावनो जोङो माने मेल मैथुम मिथिं बा सावरायनांगोन गामि गामि माने नैफोरखौबो जों ङो ओ ओ थाबाय थानांगोन नैफोर बादिया रायलायनाय होबथानाय माने नैफोर बादिया ससियेल मिडियाखौ जों माबोरै बाहायनांगौ बेनिफ्राय जों मारै मुलाम्फा मोनो मा गियान आरजिना लानो हायो नैफोरखौसो जोङो माने फोरोंनांगौ आरो। ना नोंथां
नोंगौ
बेफोरबायदिखौ माने रोङोब्ला माने बैफोरो ओ बैफोर जाथाया माने खम जानानै फैगोन आरो ना नै बेफोर माने बेलेग खामानियाव मुखुब थायोब्ला माने बैफोर बायदि लामायाव माने आगान होनायखौ जोङो। नुनो मोननाय नङा आरो ना उनावहाय
नोंगौ थारैनो
जोंनिया ओ माखासे
फरायि ओ लाइमोनफोरबो गोबां थायो नैफोरखौ माने जोङो ओ सोलोंथाइखौ जो ङो मानि थाखाय गोनां माने बेफोरखौ माने मोजाङै फोरमायनानै जोङो माने सोलोंनायनि फारसे जोङो लाबोफिननो हानाय राहा लामाफोरखौ जों लानांगौ जिहेथु जोंनि थाखायथ' सोलोंथाइया साख्रि बाख्रि लानो थाखायल'थ' जोंनो सोलोंथाइखौ नाङा नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
ओ थांना थानो थाखाय जिउ जोबजासिम थानो थांना थानो थाखाय माने जोंनो सोलोंथनि गोनां जायो नैफोरखौ माने फोरमायनानै माने ओ जाखिनि माने फरायालासिनो ओरैनो बेखार थानाय नैफोरखौ माने जोङो सोलोंथाइ लाहोनायनि फारसे जोङो बोबोनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ लानो सोलोंथाइया मानो गोनां होनना बुङोब्ला ओ जेरै जों आबाद मावनोबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो। बबेबा मोनसे ओ खामानि बा मिस्थ्रियानो हग जियानो हग बेबायदि मोनसे खामानि मावनोबो जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो ओ जेरै जोङो कम्पानिफ्राव जोङो गिदिर गिदिर कम्पानिफ्राव खामानि मावहैनोब्लाबो जोङो सोलोंथाइ थायोब्ला माने नों हा ओ सेलारि बा बेथनफोरा माने नोंहा बांसिन मोननो हानाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ
औ आरो बेबायदिनो दंबावो। जोंहा माखासे प्रब्लेम दङ जेरै ओ ओ फेमिलि दानाय नैबेफोराव माने फेमिलि दानायफ्रावबो माने जोंनो सोलोंथाइनि खोब गोनां मिथि जायो आरो ना
औ
औ माने नोङो जुदि रोंनायब्लासो नोङो मा माने गावनि गथ' गथायफोरखौ नों माने एसे एनैब्लाबो नों गियानखौ उन्दै समनिफ्रायनो होलांनो हानाय नाय जागोन आरो
नंगौ थारैनो
औ माखासे जोंनाया आरो ओ माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो नुबाय थायो जोंनि समाजारि जाथायाव जेनेबा ओ बेबायदिनो माखासे जोङो ओ जाफ्लेबाय थानाय जाथाय जेरै माखासे जोङो ओ लाइमोन फ्रा माने गारि सलायनानै एक्सिडेन्ट जानाय माबा माबि जाथाय जानाय जाब्रबथा जाथाय जानाय रड एक्सिडेन्ट जानाय नैफोरखौ जोङो गोबां नुयो नैबेफोर बिथिं बिथिंनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो।
औ नंगौ नोंथां माने बेफोर माने जाथाया आथिखालाव बा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि माबाफोराव जों नुनो मोनबाय थायो नोंगौ बेफोर माने माने सोरबा माने सानस्लाबो हस्लाबियाव माने बांसिनै गोसा सलायहैनानै बा बबेबा माने जायगानिफ्राय मा मोनसे गाज्रि मुवा लानानै फैनानै बिदिनो गोसा गोसा सलायनानै माने कन्ट्रल हाया जायो। जायखिनि जाहोनाव बिदिनो जाब्रथ्राय जानानै जिउ गोमानो गोनां जायो आथिखालावथ' बांसिनै जोङो फरायसा लाइमोनफोरखौ बिदियाव माने जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानाय माखासे बिथिंफोराव जोङो खहा जानाय जों नुुबो बोगासिनो दं बा जों बैफोरखौ होबथानो थाखायनो जोंनि समाज थाखाय मोनसे गोख्रों माने जों लाइमोन जोंनो लाइमोनफोरानो ओंखारनांगोन जोंनि लाइमोनफ्रानो गाज्रि लामाजों थांदोंब्ला जों गासैबो साननो हानाय माने फरायनाय थानाय बा मोजां सोलोंथायाइयाव बैफोर लाइमोनफोरानो ओंखारबोनांगोन बा समाजखौ फोसाबबोनो थाखाय जों नुनो मोनो आथिखालाव बांसिनै लाइमोनफोरानो जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानाय बिदिनो बायदि बायदि बिथिंफोराव गाज्रि लामाजों थांनाय बैफोर बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरा जों लाइमोनफोरानो लाइमोनफोरा गाज्रि लामाजों थांदोंब्लाबो जों लाइमोनफ्रानो गोरों गोरों लाइमोनफोरा बैफोरखौ होबथानो थाखाय जोंनो ओंखारबोनांगोन बा समाजखौ जों फोसाबनो थाखाय जोंना हाबा मावनांगोन। बा मोनसे समाव जोंनो मोनसे समाज बा जोंनि हालाम बा जोंनि हारिनि थाखाय जोंनो खामानि मावनांगोन बा जोंनो दायथ' लानानै जोंनो खामानि मावनांगोन मोनसे समाव बेनिखायनो जों साफ्रोमबो माने लाइमोनफोरा गाव गावनो माने साखा फा भारा जानांगौ बा जोङो थियारि जानांगौ जिखि जखि जायाबा जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव बांसिनै बैफोरबायदि जाब्रबथाय जानाय आरो माखासे गाज्रि लामाजों थांनानै जाब्रबथाय जानाय बैफोरखौ होबथानो थाखाय बेंखायनो जों मोनसे साननानै जोंनो माबायदि खालामोब्ला बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो हागोन माबायदि खालामनांगोन बैफोरखौ जोङो साननांगोन आरो बिनि उनाव जोङो माखासे आथिखालाव जाबाय थानाय थासारि बेफोरखौ जों होबथानो थाख थाखाय जेब्लाबो जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा बा जोंनि गासैबो सु सुबुं माहारिफ्रा बयनिबो बिबान दं बा बयबो बेफोरनि फारसे बयबो सांग्रां खालामनांगौ बा दिनै नोंथांजों आङो गोबां माखासे आथिखालनि। थासारि बा आथिखालाव जाबाय थानाय थासारि बेनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राखौ लानानै सावरायबाय बा। गोनां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो। बा आंनिफ्रायबो मिथिनो मोननाय जाबाय दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिख खौ बेखिनियावनो दोनथ' दासिगोन नामा नोंथां।
औ जासिगोन दे नोंथां औ। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ।